खोनादोंना आगै अ मा खालामदों आगैया
दं ओरैनो जिरायना, दं ओरैनो जिरायना मानोबा हर दोंमोन आब?
दिनै आङो हरनायनि जाहोना जाबाय मोन से आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय फन खालामदोंमोन आ गै।
औ दे
ओ माने जोंनि जोंनि गेजेराव ओ बिबार आबादनि औ बिबार आबादनि ओ जायगाया बोरैहाय बेखौ जोङो सावरायनो थाखाय फन खालामदोंमोन आरो। सावराय अ, सावरायनो सम मोनगोनबा? अ। दा आथिखालावथ जों बिबार होनोब्लाथ बिराद माने मेगनाव गोनां नङा होमबा?
गौ। गोबां रोखोम थायो।
बिबारखौथ जोङो गोबां खामानियाव बाहायसै। आ उम बिबार औ बिबारखौ जोङो माबायदि गायनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिबारखौ
औ। मा मा बिबार गायो ओरैनो?
बिफाया जोंहा ओ अपरजिताथ औ खोनादों। जोंहा बिबारा अफ फरिस फिदा दं, आरो ओ गलाब बिबार दं, सान बिबार दं, ओ गोबां बायदि बायदि बिबार दं।
अ, जोङो बिबारखौथ' जोङो मिथिखायोआनो गोबां खामानियाव बाहायो। आरो ओ औ बिबारखौ जो ङो गायोब्ला ओ आथिखालाव गोबां मुलाम्फा मोनो ओ एसे ओ ए बिबारावनो सेजौ रां, बा नैजौ रां होनानै जोङो बायनो
औ औ औ नंगौ।
औ दा जोंनि ओनसोलाव बिबारखौ एसेबां मानि गाया ओ नाथाय न'फोराव साजायनो था हाय ओ गायनाय जायो आर ओ एसे नै। ओङा माने बिबार बिबारखौ समायनाल' नुनायजों लोगोसे माने बिहा गोबां ओ मा होनो ओ मासि दङ जायगा दङ। बिनि ओ बियो औ। फुजा फुजा मेला फोर्बो बेफोरबायदियाव गोबां बिबारखौ नांगौ जायो नङा होम बा
औ फुजा होबा बिबारफोरखौ बाहायनाय जायो।
औ बेनि अनगायैबो आरो गेलेमाफोर जुदि आब'आबो फोरोंदे हा देरहाना फैयोब्ला बिथांमोनखौ बरायनो थाखायबो बाहायो। बा सोरबाफोर उम ओ सोरबाफोर मुंख्लं जायोबा आ बिथांमोनखौ बि बिथांमोनखौ बरायनानै ओ बा हारिनि देसनि आम उम रैखाागिरि रै थागिरि महरै बिथांमोननो मान बावनायजों लोगोसे बिबार माला होनाय जायो नङा होमबा? औ बि औ हाबा औ हाबाफोरावथ' गोबां बाहायो खैना गो दानबा बरगोदान ओ जरन होनायाव जरन होनायाव बिबार माला सोलायो नङा होमबा? औ, बे बिबाराथ' ओ बांसिनानो गेन्दा बिबार होननानै बुङो बे गेन्दा बिबारखौ बांसिन बाहायनायखौ नुयो जोङो। खैना गोदान बर गोदाननो गोदोनायाव सोनो थाखाय ना? सोनाय, औ आरोथ' जोङो दा आ थिखालाव माने गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायनाय प्लास्टिकजों बानायनाय बिबारफोरखौ जोङो मोनबोगासिनो दङ। नाथाय नुनायावल'सो समायना बिनि मोदोमनाया गै आरो ना औ मोदोमनाया गैआ। खाइजोंनो आखाइजोंबो बानायो आथिखालाव बिबार खौ उल जिजों उल बै उला उल खुन्दुङा बिजों बानायनाय जायो आथिखालाव औ नाथाय औ प्लास्टिक प्लास्टिकजोंबो बानायो साजायनो थाखाय नाथाय इयावहाय मा मोदोमनाय गैया आरो।
औ
दा बुंनो थाङोब्ला बिबारखौ जोङो दखरसे दखरनै हायाव गायनानै जोङो ओ मा होनो मुलाम्फा खालामनो हायोना। जेरैहाय सान बिबार औ सान बिबार। औ सान बिबार गेन्दा बिबार बा अफ्राजिता आ बि ओ मा होनो लिलि बिबार ओम मेरिगल्ड बेफोरखौ आरोना ओ बेफोरखौ जोङो माने अ औ गलाब बिबार औ गलाब बिबार तगर बिब बार बेफोरबायदिखौ
बेफोरबायदिखौ माने गायनाय जायो आरो बां सिनानो नाथाय आरो मा बुंगोन ओ आथिखालाव ने साजायनो थाखायल' बांस फिन बाहायोना? लामाफोराव बांसिन नुनो मोनो औ सिख्ला औ नुनो मोनो औ न'नि साजाफोराव थिखोना दोननाय नुनो मोनो ना? नाथाय बिबार बिबार खौ जोङो बोरै गायनांगौ बोरै गायनांगौ बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' ओ पार्कफोराव बांसिनहाय जों गायनायखौ नुनो मोनोना औ बिफोर बिबारा जुदि औ बिबारफोरा जुदि बारोब्ला गोबां जायगानिफ्राय ओ बिदिनो नायनो फैयो औ फथ टक थिखोयो बा मा होनो ओ फेस बा वाटसाबफोराव स्थेतास होयो रिल्स होयो रिल्स बानायो नङा होमबा बिबार समायना समायना बिबार थायोब्ला औ। दा औ पार्कआवथ' गोबां रोखोमनि बिबार थायो खि नाथाय जों आरो मुं खौ एसेबां मानि मिथिजोबा आरो ना होमब्लाबो जों समायनानि थाखाय बा मोदोमनाय औ मो मोद मोदोमनायनि थाखाय माने बहाय थांनाय जायो आरो पार्कफोराव औ अ नाथाय बेहाय आरो मोदोमनाय दङ नाथाय इ प्लास्टिकनियाव एसेबां ओरैजाय मोदोमनाय गैया नालाय
औ बेखौ नु औ नुनायावल' सा नुनायावल' समायना नुयो।
औ नुनायावल' समायना नुयो बिदिनो मा मा प्लास टिजों बानायो नोंथाङा नुदों नामा
नुवाखै बारा मिथिया
अ ओरैनोथ' बायनाय प्लास्टिकजों बांसिन बानायो नङा होमबा आरोजाय इथिंजाय औ आरो दंफां दंफांफोर जिखुनु दंफांफोरखौ जोङो एसे ओ दान एसे फिसा फिसाफोरखौ दाननानै ओ फोराननानै बेखौ आरो कालार होनानै बिदिनो बिबार बिलाइ बेहाय सिथाबनानै होनाय जायो आरो बानायनाय बानायनाय बिबारफोरखौ सिथाबना होनाय जायो मोजां नुयो हाबाफ्रावबो हाबाफ्रावबो गोबां माने ओ लामाफ्राव साजायनानै दोनो आरो मि ओ मिथिं फोर जायोब्ला मेलाफोर जायोब्ला स्टेजफोराव साजायनानै दोनो औ साजायनानै दोनो आरो हाबाफोरनिखौथ' मा बुंबावनो गोबां माने बाहायो औ देरहासारनाय सुबुंफोर खौ आरो बरायनाय महराव आरो सारनाय जायो आरो ना बिसो सोरनो बिसोरखौ सारनाय जायो बिबारजों दा बेफोर बिबारफोरखौ बायनो गोनां जायोब्ला जोङो ओ बिबार हाथाइ बिबार हाथाइ नांथारगोन ना? न'हाब्लालाय बहाथो मोननो औ हाया आथिखालाव गोबां माने बेसेन गोसा आरो ओ जोंथ' जोंथ' बिबारखौ ओरैनोथ' बायनाय जाया नङा होमबा न'हाव बा ओ न'आव ओरैनो ओरैनो औ ओरैनोथ' बायनाय जाया किन्तु माबा मोनसे खामानि जायोब्ला बा मेल मिटिं जायोब्ला बा ओम बरायनाय फोरबोफोर जायोब्ला जोङो बायनो गोनां जायो। जोङो गुबुन जायगायावसो थां खांनानै बे बिबारफोरखौ जों बायहैनांगौ जायो औ बायहैनांगौ जायो। नाथाय बायहैनो नाङै बायदि जोङो जोंनि जायगायावनो जुदि बिबार आबाद, जुदि खालामोब्ला जोङो बोरैहाय जागोन आगै?
खालामनो हायोबा,
औ नाथाय आद आरोथ' फुजाफ्रावथ' ओ एसे बिबारावनो बारसे बारनै बिबारावनो जोङो ओ टुइन्टि जेनेबा नैजि रां, बा थामजि रां बेबायदि होनानै बायनांगौ जायो नङा होमबा औ औ दा औ जोंनियाव थायोब्ला माने जों गावनो गाव फाननानै मुलाम्फाबो मोनगोन न'खरबो सुंस'नो हागोन नङा होमबा, आरो गोबां जोथोन लानांगौ जायो बिबाब बिफोरखौ गायनानैल' जाया बिबाराव दै लुनांगोन ना आरो हाग्रा साफा खालामना होबाय थानांगोन, हाना होबाय थानांगोन औ बिदिनो एम्फौफोर जायोब्ला एम्फौनि थाखाय एसे मुलिफोर होनांगोन नङा होमबा, आरो औ खायसे खायसे बिबारफोरा बेगरजोंबो जायो खायसे खायसे आरो गावनि गाव दाालाय जोंबो जायो आरोना औ थुनानै होयोब्लानो हास'ना नायोब्लानो माने गावनो गाव जायो खायसेना बेगरजों जायो ओ खायसेना रोदा जायो रोदाजों जायो खायसे सेना बेबायदिनो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिबारफोर थायो दा जोङो बेरायनो बेरायनो थाङोब्लाथायथ' गोबां रोखोमनि बिबारफोर नुयो बेजोंनो बेजों माने औ बेजों फट' थिखैयो स्टेटास होयो नङा होमबा औ दा दा नों रिजाय ओ खाथि खाला जायगाफ्राव बिबार ओरैनो बिबार आबाद खालामनाय नुब नुगोना नुवाखै आगै?
बिबार आबाद खालामनाय नुवाखै नाथाय पार्क दङ पार्कफोराव गोबां बि बिबार नुनाय
औ बेरायनो थाङो ना थाङा बिबार, बारोबा
ओ बारा थांनाय जाया थांनाय बारा थांनाय जाया दा दाखलि खनसे थांदोंमोन। बेयाव दालिया बिबार गला
ओ
औ बिबार बारनाय नुदों दालिया बि बिबार गलाब बिबार सान बिबार आरो
जे उम मा होनो बिबार दङ गुफुर फुर आरो बियो जोबोद मोजां आरो थ फट' हरनो ना? ओ आरो दाथ' गोबां माने गेन्दा बिबार औ औ गेन्दा बिब बेफोरखौ आरो मुलियावबो खाथियो होननानै एसे मिथियो आरो अपराजिताफोरा बा खा टन्था बिबारफोरा गलाब बिबारफोरा बेफोरो माने औ मुलि महरैबो जोङो बाहायनायखौ नुबोदों आरो ना।
औ औ नंगौ।
अ दा मुलि महरै बाहायनायाव मोखांफोरावबो लानायखौ नुबोदों जोङो ना। आरो एल'बेराखौथ' जोङो साजाय-साजायनायजों लोगोसे से माने गावनि मोखांखौबो ओ माने जिसां फा-साफा जानाय बायदि
औ‌ औ खानायावबो लानाय जायो खानाय एल'बेराखौ खानायाव लाबा खानाया फिस्ला जायो।
औ दे होमबा आगै दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबनोसै ना?
औ दे।
दे औ।